औ औ नोंथाङा माबोरै दङ?
औ आंबो मोजाङैनो दङ। जों दा दैज्लांनि बागै सावरायनो नोंथां।
औ।
खोनादोंना नोंथां? औ जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव मा मा मैगं जानाय जायो आरो जों दैज्लां बोथोराव जेरै जोङो गायनाय फुनायबो गोग्लैयो
औ औ
औ नोंथां आरो जोङो दैज्लां बोथोराव जेरै जानाय मैगंफोराथ' जोंना लेस्रा भिन्दि मैस्था मैगं आरो जेरै जेरै जोङो खुमब्रा मैगंफोरखौबो जोङो जानाय जायो आरो जों थास' बिबार आरो थास'नि आथिं आरो जों थास'खौ गासैखौबो जानाय जायो खोनादोंना नोंथाङा
खा दों
औ जेरै जोङो गोबां रोखोम रोखोमनि मैगं जानो हायो जेरै थालिरफोरखौबो जों जानो हायो
औ औ
थालिरफोरखौ थालिरनि मैखुनखौबो जों जानो हायो जेरै थालिरनि मैखुना जोंनि जोंनि बेमार आजारनि थाखाय जोबोद मोजां
औ औ
औ जेरै जोङो जानो होनोब्ला जेरै जोङो बायदि बायदि रोखोमनि जाग्रा दङ जेरै जोङो गोबां रोखोमनि जानो हायो दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' जोंना मैगं थाइगंफोरा जेरै जोङो न'आवनो गायनानै जानो हायो जेरै खांख्रिखला जेरै जेरै गोबां रोखोमनि दङ जेरै जों खुम्ब्राफोरखौबो जोङो एवनानै जानो हायो आरो जेरै बायदि रोखोमनि जोङो नाफोरजोंबो जानो हायो आरो जोङो ब्रयलार बेदर जेनेबा दाउ बेदर नङाब्ला अमा बेदरफोरजोंबो जों खुमब्राफोरखौ जानो हायो
औ औ
औ नोंथाङाबो हायोब्ला एसे फोरमायनानै हो
औ औ दा जेरै नोंथांजोंनि जा गायनाय फुनाय सोलिगासिनो दं आरो जेरै खोथिया खौ माबोरै फैयो बेखौ आं बुंनो नायदों आरोना जेरै जों खोथियाखौ फार्स्टआवनो दै एबा दैमायाव सोमना दोननांगौ साननै सानथाम सानै सान सोमना दोननायनि उनाव बेखौ साननै सानथामनि उनाव बेखौ बोखांनानै जेनेबा मोनसे न'आव बिबा लखबनानै बिबार उ थास' बिलाइजों बेबा लाइ बिलाइजों खोबनाय जायो माने रोदा सुनो थाखाय आरोना नोंथां बेखौ बिनिफ्राय खोथिया थोलिखौ माने ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों हालेवनाय जायो आरोना दा नोंथां मोसौजों हालेवनानै बेखौ
हालेवनाय नुला जेर जोट्रेक्टरखौ जोंसो बांसिनानो हालि फालि हेवनाय नुनो मोनो औ औ बुं नोंथां
बिदिनो ओमफ्राय बेखौ फैयो हासार मास मोनसे बा देर मासनि उनाव जों बेखौ फुनानै गायनाय जायो आरोना नोंथां माइखौ माइ माइ गायनाय जायो आरोना नोंथाङा
खोथियाखौ ओ गायनो थाखाय जेरै जों खोथियाखौ फोथाराव फोहैनो थाखाय जेरै जोङो जेरै जोङो ओ मोसौनिफ्राय मोननाय जों गोबोरफोरखौ जों फोथाराव होग्रोनानै लाग्रोनांगौ
औ औ
आरो जोङो गलाफोरनिफ्राय नङाबा बाजारफोरनिफ्राय जोङो लानानै फैनाय जेरै जोङो ओ हासारखौ जोङो होनाय जायो हासार नङाबाथ' दानि खोथियाफोरा ज सौनो एसे गोब्राब। आगोलनि जुगाव आगोलनि जुग थ' जों नुबोनो मोन्दों जेरै जोङो हासारफोरखौनो जों नु बोनो मोनामोन आरो जेरै जोङो मोसौनिफ्राय मोननाय गोखौ गो गोबोरखिखौ जोङो ओ बांसिनानो होनाय नुनो मोनोमोन। आगोलनि दिनाव। दानि जुगावसो। जोङो हासारखौ होनाय होनाय नुनो मोनदों जे दैदै बायदिसिना हासारफोरखौ जों होनानै होनै होनानै नुनो मोन्दों।
औ औ
आरो जोङो खोथियाखौ फोखांनानै जेरै ओ गोबां गोबां गोबां जेनेबा ओ जोंना ओ माइज्लि होनो जेरै जों माइज्लिखौ गोबां गोबां रोखोमनि जेरै रनजित दं माइब्रा दं जोसा जोसा दं। दङ जेरै बायदि रोखोमनि जेरै ओ ओ माइ ओंखारबाय दानि जुगाव आगोलनि दिनावथ' जोङो बायदिसिना सिना जेनेबा माइफोरखौ जों नुनो मोनाखैमोन दानि जुगावसो जोङो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माइ ओंखारनो मोनबाय। औ नोंथाङाबो हायोब्ला एसे फोरमायनानै हो।
औ थारैनो।
औ औ नोंथां नोंथांना नोंथां टावार नाङाखै नोंथां।
औ औ बिदिनो सानसेयाव दब्लायसे सानसेयाव दब्लायनै एगायोमोन आरोना नोंथां गोदोनि जुगाव।